हेल'
खोनादों
गोसा खोनादों ना खोनायाखै
गोसा खोनादों।
ए दायो जोङो मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन।
नोंथाङा बुंनाय दायो जों मा आयदानि सायाव रायज्लायनो।
न'आव बाहायनाय आइजें आइलानि सायाव रायज्लायनोसै
न'आव बाहायनाय आइजें आइलानि सोमोन्दै
बाहायनाय आइजें आइला बिदिनो जोंना न'आव बाहायनाय आ। आइजें आइला होनबा औवानि थागोन।
औ
दंफांनि थागोन आरो माखासे स्टिल गोदान मुगायाव ओंखारनाय बिफोरनि। थागोन
औ नोंथां
न'आव बाहायनाय न'आव मा मा गोनांथि जायो मा मा आइजेंजों न'आ। नग न ' गंसेया सोलियो बेनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा।
रायलाय जागोन दे
द नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा न'आव मा मा बुस्थु बाहायो।
ओरैनोथ' न'आव बाहायनाय। आइजें आइला बुङोब्ला गाहायै ओ संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजेंआनो गाय जागोन जेरैबायदि औवाफोरनि होनोब्ला। सान्द्रि ओमफ्राय ओ खादा ओमफ्राय। ओ संग्राय बायदि रोखोमनि लोगोसे नो। दंफांफोरनि होनोब्लाथ' न'आव बाहायनाय दंफां होनबा दंफांफोरनिफ्राय। बिसिनाफोरखौ बाहायो ओमफ्राय टेबोल टेबोलफोर आरो। गाहायथ' दंफांनि गोबांखौनो दंफांफोरनिफ्राय बाहायनाय जायो न' बां लुनायफोरावबो दंफांनि बाथाम। इफ्राय लानानै दरजा खोरखिफोरावबो गोबां बिसादफोरखौ दंफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। जेरैहाय आरो संनाय खावनायाव बाहायनाय बुङोब्ला। औ। ओम गाय बेफोरखौथ' दंफांनि होनला स्टिलफोरनि बुस्थु। खोस्लि, साराय गोबां रोखोमनि ओमफ्राय नोंथाङानो फोरमायदेरलाय मोजाङै न'आव बाहायनाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै।
उम माबा न'आव बाहायनाय आइजें-आइला होननानै बुङोब्ला। थ' न'खर गंसेया सोलिनो थाखाय गोबां मुवा बेसाद बा आइजें आयलानि गोनांथि जायो न'खर गंनै सायाव जुदि आइजें आयला गैयाब्ला। थ' सोलिया बेखौथ' मिथिखायो। खारन जों गासैबो मोनसे मोनसे न'खरनिफ्राय फैनाय नङा होमबा दा जोङो। गंसे न'खर सालायनो थाखाय गोबां माने आइजें आयलाखौ गोनांथि जायो। बेफोरो गावबागाव बाहागो बाहागो हमना ला। जोंहा संनाय खावनायाव मोनसे माखासे आइजें आइला लानांगौ नांगौ जागोन बे बायदिनो माखासे बेबायदिनो बाहेरा खामानिफोर जेरै ओ न'खरखौ साफा खालामनानै लाखिनायाव माखासे आइजें आयला नांगोन। बेबायदिनो। गुबुन गुबुन बा हाखर जावग्रा माबा जावग्रा बेफोर बायदि गुबुन गुबुन। आइजें आलाय नांगोन बे बायदिनो माने आइजें-आइला होनोब्लाथाय माने न'आवहाय बाहायनाय आइजें आइलाया माने। ओरैबायदि माने मुंख'नो हाया माने बुंजोबनो हायि बायदि मोनसे आइजें-आइला नांगौ जायो आरो दा बेफोरनो माखासे मिथिनाय आइजें आइलांफोरखौ आं बुंगोन। मायाव मानि गोनांथि जायो दा जोंना संनाय-खावनाय़ खावनाय होनोब्लानो मेेन जोंना संनाय-खावनाय न'खरावथ' सङाबा खावाबा जायाबा लोङाबा जोङो थांनानै थानो हायाबा। जोङो बुहुमाव सार्भाइभ खालामनानै थानो हाया दा बेखिनियाव गावखौ जोङो थांनानै थानो थाखाय संनानै खावनानै जानो गोनां जायो। खोनादोंना?
दा संनानै-खावनानै जानायाव जोंना गोबां आइजें आइलाफोर नांगौ गिबियावनो जोंनो नांगोन। साराय आरो थौ ओंखाम संनो सनो थाखाय मोनसे मुवा आरो ओंख्रि संनो थाखाय मोनसे मुवा जोङो ओंखाम संनो थाखाय जोङो कुकार बाहायो आजिखालि सिगांनि समाव दोबसि दोब्लाफोर बाहायो दोबसि होननानै बुङो जों दोबसि एबा थौ होनना बुङो सोरबा सा खान्थाबो होनो नामा?
औ।
ओंखाम संग्राखौ खान्थाबो होनो खायसे खायसेया दा जोंनियावहाय। थौ होननानै बुङो ओंखाम संगोन जाययावहाय जोङो ओंखाम सङो बेयावहाय थौयैबा दोबसि होनो आरो। बे बुस्थुआव ओंखाम सङा जों कुकार गामिफ्रावथ' खोब बारा कुकारखौ बाहायनाय नुनो मोना खारन गेस बारा बाहाया। अरफोरावनो सङो। अरदाबाव सङो बनजों सङो नङा होमबा दा बे बायदिनो ओंखाम संग्राखौ जोङो थाय एबा दोबसि बेनि गोनांथि दङ जोङो बेयावसो जोङो ओंखामखौ खेरखायाव सुनानै माइरंखौ खेरखायाव सुनानै जोङो दोआव होसन नानै बेयाव नांगौ सिबां दै होनानै आरो बेनि अनगायै जोंनो नांगौ साराय गंसे साराय गंसेयाव जोंनो ओं ओंख्रि संनाय जायो सारायावहाय। सारायाव दोबसिफोरावबो सङोमोन गोदोनि मानसिफ्राथ' दोबसियावनो सङोमोन दालि माबा माबिखौ दोबसि बा थौआवनो खान्था ना मा होनो बेयावनो सङोमोन। बेनिफ्राय साराय सारायावहाय जोङो संनो खावनो मोजां जायो आरो बांसिन फोस्लांस्लांखाय। फाजा फाजाफोर एवनाय मानायफोरावहाय साराया जोबोद सुबिदा जायो बे बेखिनियावहाय माने सारायखौ नांगौ आरो सारायखौ ओंख्रि संनायाव बाहायो। बेनिनो नांगोन बेखौ खोबग्रा मोनसे बुस्थु दागोन होननानै बुङो जेखौ दाखिनिबो होनो जोंनिया दाखिनि एबा दागोन होननानै बुङो खोबनो थाखाय माने जोंना संनाय खावनायफ्रा जेब्ला खोबनानैसो खोबहाब खोबहाब संगोन अब्लासो मोजाङै मोनो नङा होमबा? खोनादों ना? जेब्ला खोबहाब खोबहाब मोजाङै खोबनानै संगोन अब्लासो जोंना ओंखाम ओंख्रिया मोनो मोजांहै बेबायदिनो थागोन जोंना ओंख्रि एरनो थाखाय खोस्लि खोस्लिनि अनगायै जोंना जेब्ला ओंखाम ओंख्रिया मोनगोन अब्ला जों जानो थाखाय थोरसि नांगोन। दै लानो थाखाय गिलास नांगोन बेबायदिनो बेबायदिनो जोंना खुरैनांगोन ओंख्रि लानो थाखाय बिदिनो भाजा भुजाफोर संख्रि बानलुफोर लानो‌ बारहोयो बेफोरबादिनो संनाय खावनायावहाय बेसेबांखिनि बुस्थुखौ नांगौ दै जमा लाखिनो थाखाय गारहा गारहा होननानै बुङो बेखौ सोरबा सोरबा दैहु माबा माबि होनो नामा? जोंना गारहा बुङो बेखौ जेरावहाय माने दैखौ जमा खालामनानै लाखि खियो गारहा जोङो बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो दुगैनायाव बाहायनाय माखासे बाल्थिं बायलाफोर नांगौ। बाल्थिंफोर दै जमा खालामनानै लाखिनो थाखाय बाल्थिंफोर नांगौ।
औ।
बेबायदि आरो बेबायदि आइजें आइलल नांगौ गुबुन फारसेथि जो न'खरखौ साफ साफा खालामनो थाखाय जोंनो हासिब नांगौ जेरावहाय हासिबनि गेजेरजों जोंसो जोङो जायगाखौ साफा खालामनानै लाखिनो हायो आरो हा जोङो साफा लाखियाबा जों गावनि गोसोखौबो मोजां मोना। दा बेखिनियावहाय जोंनो हासिबखौ गोनांथार मोनफ्रोम न'खराव हासिबा थाखायो बेखौ जों मिथियो नङा होमबा? हासिबनि गोनांथि दङ बेबायदिनो बायदिसिना मुवा जावलु जावला खालामनो थाखाय जोंना हा‌ खदाल नांगौ खदाल नङा होमबा खदाल होनो ना।
खदाल होन औ।
खदाल नांगौ जोंना बेखौहाय बिदिनो बायदिसिना जावनाय बा बायदिसिना गायनाय मानायफ्राव गोनांथि जानायावहाय माने खदालखौ बिदिनो हाग्रा सननाय माबा सननाय माबाफोर जावखुनाय बेफोरबायदि खामानियावहाय माने खदालखौ बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंना थागोन बिथिंजाय हासिब सिबनाय हासिबनि दाखोर दाला गारनो थाखाय खादा सादा नांगोन खादा जेरावहाय गोदोनि समाव खादाखौ मेेनलि गोबोरखि हखांनो थाखाय बाहायोम नङा होमबा? गोबोरखिखौ मिथियो नङा‌ होमबा?
औ।
गोबोर हखांनो थाखायहाय जोंना खादा नांगौमोन सिगांना खादायावसो जमा जमा दोन्नानै बारियाव गारहैयोमोन।
औ।
खारो नांथारगौ बेबायदिनो जोंना माइ सान्द्रि माइ सलिनो बा माइरं सालिनो माइरं जावनो बेबायदिनि थाखाय जोंना संग्राय सान्द्रि नांबाय। बेबायदि आइजें आयला नांबाय नङा होमबा संग्राय सानद्रि नांबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो ओ गुबुन मुवाफोर जेरै ओ जोंना जानाय लोंनायावहाय जिरायनो थाखाय जानायाव जिरायनो थाखाय जोंना मा नांगोन खामफ्लाय खामफ्लाय होनो नङा होनोमबा
औ
खामफ्लाय खामफ्लाय नांगोन आरो जोंनो जिरायनो थाखाय जानायावहाय ओ जोंना बे खामफ्लाया बिराद माने हेल्पफुल आरो जों जानाय समावहाय खामफ्लायाव जिरायनानै जाबासो माने ओंखाम जानाय बायदि मोनो।
औ‌ उम
बिदिनो दानिया मानसिफ्रा बसथाफ्रावबो जिरायो दानियाथ' मालाय टेबोलावसो जायो सियार टेबोलावसो जिरायनानै जायो सिगांनि समावथ' माने खाम फ्लायावसो गिदिर गिदिर गावबाागाव गावबागाव गंफा गंफा खामफ्लाय दाननानै लानाय जायोमोन। दानिया माने खामफ्लाया खम जाबाय आरो फ्राय नुनो थांला। बेनि अनगायैबो जोंना हाग्रा बायदिसिना नि साफा हखांनो थाखाय हासिनि होननाय मोनसे मुवा दङ नङा होमबा
औ
हासिनिखौ माबायदि खामानियाव बाहायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
मा होनदों
हासिनिखौ मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
हासिनिथ' जोंनियाव हासिनिथ' बिदि आं मिथिया हासि मा होनो जेनेबा बिदि पार्टिकुलार नाम मिथिया खिनथु नों जाखौ बुंदों बेजों बेखौ जाबोर दाफोर बोनाय बा ह खांनाय बायदि खामानिफ्राव बाहायो नामा?
औ जाबोर थाफोर जेब्ला हाल एवगोन हाल‌ एवनाय समावहाय बिदिनो हाल एवगोन हाल एवनाय समावहाय हाग्रा बंग्राया ओंखार गोन नङा होनबा दाखोर दाला बे दाखोर दाला खौ बे हाासनिजों स्र' स्र' स्र' हनानै मोनसे जायगायाव ज' दोनसिगोन बेखौ रानबाथाय सावसिगोन बेबायदि खामानियावहाय हनिखौ बाहायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो आइ आइजें आइला होननानै बुङोब्ला जोंना आरो दंबावो मा होनो खदा खदालायनो माबा मा होने हाल एवनायाव बाहायनाय
औ बे हाल एवनायाव बाहायनाय बाखा माबाफोरखौ माजों बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथाङा जोंनो खामफ्लाय माबा ओ खदाल ओ खादा गोबां माबा माबि बुंनानै बेफोरखौ गाहायै मानिफ्राय बानायनाय जायो
जोंना बेबायदिनो गाहायैहाय जोंना नांगोल नांगोलखौ खौहाय औवाजों बानाय जायो बेयाव माखासे मा मोनसे फाल थायो फालाया लहानि जायो एसे गोबौ जायो
औ
बेनिफ्राय बेबायदिनो सिखा जोंना न'फ्राव बाहायनाय नांगौ सिखा बावनानै थादों सिखा रुवा दङ सिखा रुवा दा जोंना रुवा होनोब्लाथाय बन सिंखौनो बाहायो नङा होमबा रुवाखौहाय जोङो ओ बिखुङा औवानि जायो औवानि बा दंफांनि जायो बिखुङा बेबायदिनो सिखानि बिखुङाबो बेबायदिनो औवानि नङाबा दंफांनि बेबायदि जायो बेनिफ्राय मेनलि बि संग्राय सान्द्रि बेफोर औवाजोंसो जाथारो औवा नङाबा जाया औवा दंफांजों बानायनो हाया बेखौ ओमफ्राय बेबायदि बिओदिनो माखासे दंबावो मा मा होनदोंमोन ओ हासिनि हासिनिनि बिखुङा माबा जायो हा हासिनिया माबा औवाजोंनो जायो
औ
औवाखौनो थंफा थंफा दानो
औ
खोनादों ना
अब्ला जों दोनथनोसै औ औ दे
हेलौ